औ खोनादों नोंथां। औ नोंथाङा ओरैनो मा खालामगासिनो दं नोंथां? ब्रह्म औ औ औ माने आं नोंथांनाव फंनैसो गोनां बाथ्रानि सोमोन्दैसो सावरायनो कल खालामनाय जादोंमोन आरो ना नोंथां, !
अथ मा खोथा होनदों
बाहायबोनाय दैया जेनेबा लासै लासैनो जोबलांनो हमगासिनो आरो ना जों लोंजानाय दैया आरो माखासे गाज्रि जानो हमदों बेफोरखौ जों माबोरै बासायनांगौ बेनिोमोनदैोंथा फंनैजों बुंलबानो जाबाय ना नोंथां।
औ जागोन देथां जोंहा मिथिखागौ जेनेबा जोंनि बुहुमाव माखासे बा बांसिन दैयानो मा जोंहा लैथोमायाव थानाय आरोना जाय गोबाब दै जोंनि ओरैनो लोंजानाय गोग्गो दैया जों हाङाव मोननाया खालि मा
थाम जौखोन्दो दा बे थामौखुन्द दैखौनो जोङो जुदि बासायना लानो हायाबा जोङो इयुनाव माबायदि
जोङो बेफोरबायदि दैखौ जोङो मोनहैनाय नङा बेखौ सानो आरो ना दा जोंहा बेफोरखौ बासायनानै जोंहा गोबां माखासे ओ राहा लामा दं जायखौ जोङो ओ बयखौबो माखासे उम सांग्रांथि मेलफोरनि गेजेरजों जोङो फोरमायनानै बा ओ जेनेबा जों माखासे भिडिअफोरनि गेजेरजों जों पेसबुक इउटुबाव हगारनानै जोङो फोरमायनो हायोबा बिसोरखौ ओ थिननो हायो बा राहा लामाखौ देखायना होनो हायो आरो। दा बिदिनो जोंहा ओ ओ जों गिबियावनो मा खालामनो हायो जों आथिखाल बयनिबो न'आव मा खालाम मा थासै जेन'बा दै टेब
खौ बख'योबा जोंहा दैखौ थेंखियाव थिखोनानै जोङो बेनि टेबजों बख'यो आरो। दा जोंनि गेजेराव मा जायो बे बांसिन सुबुंङानो मा खालामो बेखौ जोङो फुङाव सिखारबाथ' जोंङो हाथाय मानजियो बा मोखां सुयो। दा बेयाव मा मा खालामो गोबां सुबुङानो जेन'बा नों टेपखौ खुलिनानै ओ हाथायखौ मानजिबाय थायो आरो मा टेबखौ अन दोननानै बा टेबखौ खेवनानै जोङो हथायखौ मानजिबाय थायो। दा बे बेयाव मा जायो जेनेबा जोंहा जोंहा हाथाइखौथ' जेनेबा थिन सारि मिनिट दुइ तिन सारि मिनिट बिदिनो हाथायखौ मानजियो आरो। बे दुइ तिन सारि मिनिटाव जोङो माबायदि जोंनि लोंग्रा दैया बेसेबां गलाङो जों बेखौ ओ सुबा जों सुबा जों सुनो हायो नाथाय जोङो बेयाव सुोलायनाय समबो गैया नाथाय जोङो मोनथियो आरो, नाथाय बेसे बुरजा दैया लस जायो जेनेबा नों मोनसे टेबनिफाय जोंङो दुइ टिन मिनिट दै हगारोबा बेयो बालथिंनैसो जा बालथिंनैसो दैयानो गगोन आरो दा बिदिनो जों साम जोंनि लोंग्रा दैखौ बालथिंनै बालथिंनै बालथिंथाम बिदि जों लस खालामबाय थायोब्ला इउनाव जों सानसे समाव जोंनि दैया जोबहैगोन बेखौ जों बुंनो हायो आरो। आरो बे टेपनि खेथ्रआवनो मा जायो जोंहा जेन'बा जोंनि गोबां टेबा जोंहाथ' जोंहा प्लास्टिकनि जायो नालाय बियो एखम्बा सान्दुंजों गाव बा एखमबा जियो। दा इफोर मा जायो जोंहा दैया बेबो जिनायफोरजों जों जेब्ला दैखौ बाहायगोन अब्ला बेयो गलांबाय थागोन ओरैनो गगारबाय थागोन बा सानसे हरसे गगारबाय थागोन आरो ना। दा जोङो बेखौ गगारनायखौ जोङो थाल लानानै जोङो ओ दै टेबखौ जोङो मोजाङै ओ प्लासटिकफोर खाथेनांगौ बा जों मा खासे आथाफोर मोनो दखान गलायाव जों बेफोरजों जोङो खाथेनानै दोननांगौ आरो। आरो बिदिनो जेनेबा जोंहा ओ गोबां माखासे माबा दङ जेनेबा जोङो जि जोमफोर सुयोना, जि जोमफोर सुनाय दैखौ जोङो मा खालामो जोंथ' ओरैनो गारो। जेनेबा दे जे फार्स्टनिया निरमाफोर फोरजों सोमनानै सुखैयो नालाय एसेबाबो निरमाफोरनि मोनामनाय थागोन। जों बिनि उनाव मा खालामनो हायो? ओम जोङो जेनेबा लासनि जेनेबा जों सेबनानै लामनोसै बे लासनिखौ जोङो मा खालामनो हायो? ओ जोङो बिबार गायनायफोर बा मैगं थाइगंफोर जों बेयाव होनो हायो आरो। मानो होनना बुङोब्ला जोङो होआलासिनो जोङो ओ बिफां लाइफांफोराव उम बिदिनो जोङो जि सुनायबो दैखौ होनो हायो आरो बिदिनो जोंहा ओ अख्रांनिफ्राय जेनेबा अखा अखा हादै मोनोना? आथिखालाव गोबां मानसियानो जेनेबा अखा हादैखौबो ओ थिंफोरनिफ्राय मोजाङै बिदि नो ओ बासायनानै लाखियो आरो बाल्थिंफ्राव बा बिदिनो बबेबा मोनसे द्रामफ्राव। दा बेबो जोङो गोबां खामानि होयो जेन'बा जोङो अखानिफ्राय मोननाय दैेयाबोथ' एथ' गाज्रि नङा जायखौ जोङो ओ ओ जोङो थोरसि लथाफोर सुस्र'नाय बेफोराव जोङो बाहायनो हायो। सुस्रनानै जेनेबा जों दै मोजांजों सुफिनगोन जेनेबा सुनायनि अनगायैबो जों बाहायनो हायो बा जों मोसौ मोसाफोरनो जोङो दौनो हायो आरो। दा बेफोरखौ जोङो जोंनि गोगो दैनिफ्राय थाङालासिनो जोङो अखानिफ्रायबो जोङो दैखौ ओ जोङो बाहायनानै जेनेबा जोङो सुनाय फ्लर सुनाय बिदिनो जोंहा गोबां रोखोम माबा माबि सुनायाव जोंङो बाहायनो हायो आरो। बिदिनो दंबावो जोंहा ओम जेनेब्ला मा खालामनो हायो? जोङो नांगौ रोखोम दैखौल' बाहायनानै जोङो जोङो जेनेबा जोंल' नङा जोङो जोंनि खाथि खालानि बा गथ' गथ'फोरखौ जों उदैफ्राय फोरोंनांगौ जेनेबा जोङो दैखौ जोङो मोननो थान बा जोंनि लोंग्रा दैयानो एसे खमखा जोङो बेखौ बिदि ओ नस्थ' खालामनाङा माबानो नाङा जों बिदि होन नांगौ होननानै माबानांगौ आरो। दा बिदिनो दंबावो जेनेबा जोंहा ओ दैखौ जों मारै बासिनो हागोन बेनि खेथ्रआव दंबावो जेन'बा जोङो बिफां लाइांफोराव नांगौ रोखोमनि दैखौल' होनांगौ जेनेबा जोङो नुनो मोनो आथिखालाव गोबां मानसिफ्रानो फुलफोर गायो दा बिसोर मा खालामो ओरैनो नाङा फाङा समखौ थांगारला होनो थाखायनो बिसोर गावसोरनि फुलफोरखौ ओरैनो दै लुलाना होबाय थायो आरोना बिफां बे फुलफोरा जोंनो नांगौ समावल' दैखौ लु ना होनांगौ मानो होनना बुंल्बा जोङो बांद्राय दै होयोब्ला बे फुलफ्राबो जोंहा गाज्रिसो जायो। दा बिदिनो दंबावो जोंहा माखासे जेन'बा जोङो लङाफोरनि दैखौबो जों गाज्रि खालामनाङा मानो होनना बुङोब्ला जोंहा मोसौ मोसाफोरखौ जों जों बेयावनो दै दुगैयो दाथ' दैज्लां बोथोर जेनेबा दैज्लां बोथोराव जोंहा मोसौफोरनो बोरमाफोरनो गोबां दै दैनि आंखाल जायो। दै लोङो सानसुथिाव दा बेयाव मा जायो जेन'बा आरो जों लङायाव दुगैयो बेबो मोनसे जेन'बा आथिखालाव सुबुंफ्रा मा खालामो जेनेबा गोथैफोर थैनाय बेफोरखौ मा खालामो हबा जाबोर जुबोराफोर बा प्लास्टिक बिदिनो बथल बिदिनो गोबां लङा दैसायाव गारहरो आरो जायनि गेजेराव म जोंनि लङा दैसा बा दैया ओरैबायदि गुबुंले जायो जे बेयाव नों थां दुगैनोबो हाया बा मोसौ मोसाफ्राबो मोनामनायनि थाखाय लोंनो हाया जायो दा बेयाव मा जायो जों मोसौ मोसाफोरखौ' जो जेनबा लांखायो अमाफ्राव दैखौ दुगैयो दा बे दै दुगैनायाव मा जागोन जोंहा मोसौफ्रा लोंगोन थिग खिन्थु लोङोब्ला बिसोर मा जायो ओरैबायदि बेमार आजार जागोन जायनि जायखौ जोङो मोसौफोरखौ जों फाहामनो हानाय नङा आरो दा बिदिनो जोंहा गोबां माखासे राहा लामाफोर दंबावो जोंहा दैखौ बासायनायनि जेन'बा जोङो मा खालामनो हायो जोंथ' बुंनो थाखायो जेन'बा जोंहा दैया मोनो मोननाया जेन'बा जोंनि बुहुमाव गुजिस्नि जौखोन्दो दै बेयो बियो गुजिस्नि जौखोन्दो दैया मा जेनेबा लैथोनि गोबाब दै बे गोबाब दैखौथ' जों बायनो हाया नाथाय जोंनि जोंग्रा दैया जोंना हा सिङाव थायो बे हा सिङाव जों मा खालामो थामजौखोन्दो दैखौल' जों मोनो दा बे थाम जौखोन्दो दैया ओरैबायदि थोब्ले माब्ले जोंनि बुहुमाव इसिबां जिब जुनार दङ ब मानसि दुमसि दङ बेफोरखौ फोथांना लाखिगासिनो दा नोंथाङा सान ह साननो हाफागोन जेनेबा जोंनि बहुमनि सुबुंनो साननो हागोन बे एथ' एसे दैखौ जोङो एकदमबारे बेफोरबायदि नस्थ' खालामबाय थायोब्ला जोंनि इयुनाव ओरैबाददि खस्थ' जागोन। जोङो दैखौ बासायनायनि दा बेफोरखौ जोङो माखासे राहा लामाफोर लानो हायो जेन'बा जोङो गामि ओनसोलफोराव जोङो थांनानै मोनसे सांग्रांथि मेल खुंनानै जोङो बेफोरनि बागै जों फोरमायनो हायो आरो दा जोंहा बिदिनो जोंहा गोबां माखासे राहा लामा दं दा नोंथाङाबो जेन'बा फोरमायदो आथिखालाव दैया मानि थाखाय जेन'बा गुबुंले जागासिनो नोंथाङा बेनि बागै आंनो एसे फोरमायना होदो नोंथां।
औ नोंथां माने नोंथाङाथ' बेखौ फोरमाय ओमफ्राय आं माने दैनि सोमोन्दै नोंथां बुंलांखाबाय खिन्थु आं दैखौ बुंला खिन्थु आङो नैबे जोङो बिफां लाइफांखौ जोंनो मानि थाखाय नांगौ एबा जोंनो माबोरै माबोरै जोङो होबथानो हायो बिफां लाइफां दानफायनांग बेफोरनि सोमोन्दै आंनैसनो सानो आरो नोंथाङा जेनेबा दैबा दै गोनां जिब जिबिफ्रा जोंना माबायदि जालांनो हमगोन एबा मा जागोन बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा फोरमायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो मोजाङैनो फोरमायनानै लांबाय
जोंनो जों आं बिफां बिफांखौ फोरमायनो सानदों जेनेबा बिफां लाइफां दानफायनायनि गेजेरजों जों मा मा दुगु जारला एबा खस्थ' भुगिनांनो गोनां जायो बेफोरनि सोमोन्दै आं बुंनो ह सानगोन आरोोना जेनेबा जों मा होनो बिफां लाइफां दानो दान फायोबा जोंहा माखासे गोबां जोंनि गेजेराव आंखाल नुजाथिनो मोनो आरो। जेनेबाथ' आं बुंनो हांगोन जेरै जोङो जोंनि माखासे थांना थानाय जि सुबुं जिउ जिउ राहा लामा बेफोर फोरो ओ सुबुं मानि जेनेबा जिब जिबि जोंनि जोंबोथ' मोनसे जिबआनो जेनेबा जों रा लायनाय रायलायनो रोंनाय जिब होननानै जोंखौ बुंनाय जायो आरो जेनेबा आरो ओरैनो जिब जोङो थैनानै थांनांगोन बिफां लाइफां गैयाब्ला माने बिफां लाइफांआ मा खालाम मो अक्सिजेन गेस जोंनो मा खालामनानै हो प्रभाइ खालामनानै होयो जायै बै अक्ज अक्सिजेन गेसा गैयाब्ला एबा जों मा खालाम मा जागोन जोङो थैलांगोन आरोना जोङो बिफां गैयाबा जोंबो थैगोन जों बेखौ मिथिखायो आरो जोङो बांद्राय बांद्राय सुबुं अनजिमा बांनायनि जोहयावनो जोङो माखासे गोबां मा होनो बोथोर सोलायनायखौ जों नुनो मोनदों आरो ना बिफां लाइफांखौ जोङो दानफायबाय मा दा नफाय दानफाय दानफायनानै जोंनि बारहावा माखासे बारमन्दल बेफोरो
लासै लासैनो गाज्रि जाबोनो हमदों आरो ना आरो आं बुंगोन मा होनो मोनसे बिफां लाइफां दानफायनाया जाहैबाय मोनसे मोनसे गिदिर खहा लाबोयो जोंनि थाखाय जेरै जोङो मा होनो उम माखासे नांगौखिनि जोंनो अक्सिजेन बै बैफोरखौ जोंनो मोन मोननो थाङा आरो ना आरो जोङो बिफां लाइफांखौ मानो थानो थाखाय नांगौ होननानै बुङोब्ला जोङो बुंनो हागोन जेनेबा जों जोंनो थाखाय बि सोरो अक्सिजेन होयो आ जोंनो सुबुं जिउनि थाखाय बेनि बिसोरो खार्बनडाइ खौ लानानै मा खालामो उम बिफां लाइफांफ्रा कार्बन डाइ अक्साइदखौ लानानै बिसोरो मा होनो मोनसे बुहुमाव मोनसे गोजोन थासारि लाबोयो आरोना ओम फ्राय बिसोरो मा होनदों माखासे उम बिस गोनां जे बिस गोनां केमिकेल गोनां माखासे बारहावायाव गोरोबफानाय बैफोरखौ मा खालामो बिसोरो ओ गैया खालामो आरो ना बिसोरो माने फोजोबस्राङो आरो बिसोरो गावसोरनो माखासे ओ लानानै एबा माखासे मा खालामो बिसोरो गावसोरनो लाबाय बिसोरो गावसोरनो बिफां लाइफांफ्रानो मा खालामनानै होदों जोंनो मोजां खालामना होदों आरो ना बिफां लाइफाङानो जाहैबाय जोंनो मा मा होदों जोंनो जानो थाखाय आदार होदों जेनेबा जोंनो फिथाइ सामथाइ बिबार ओमफ्राय बेबायदिनो फिफां बिफां बेफोर बिफांखौ जोङो माखासे गोबां मुलिफोराव बाहायनाय जायो जेनेबा माबा मोनसे जेनेबा आं बुंनो थांगोन जेनेबा जोङो निम बिफांखौ होन बाय जोङो निम बिफाङा जाहैबाय जोङो माखासे जोंनि बिगुरनि बेरामफोरनि थाखाय जोंनो खामानि होयो उम आरो सजना बिफाङाबो जोंनो खामानि होयो बेफोरबादि माखासे मुलि बिफांफोरा मा होनो जोंनि थाखाय बुहुत गोनांथार आरोना बिनि थाखायनो जोङो माखासे बिबानफोरखौबो जोङो मा खालामनांगौ जोङो लाखिनांगौ आरो ना बेैफोरखौ माखासे मा होनो लाखिनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जोङो माखासे गोबां मा होनो बिफां लाइफां गायनांगोन आरोना होमबासो जोंनि बे आबहावाया थो-थो मा होनो उम मा होनगोन बेखौ जेनेबा अ' स्टेबोल थागोन आरो ना जेनेबा जानला मोनला नांगौ समावनो अखा हागोन नांगौ सम आं नांगौ बायदि सान्दुं दुंगोन बेफोरबायदि जायो आरोना जेनेबा जोङो बिफां लाइफां थायोब्लासो आरो बिफां लाइफां थायोब्ला जोङो मा होनो माखासे जोंनि हा थैनाय बे फोरो मा होनो गैया जालांगोन आरोना जेरै जोङो सय इर'सन होनो जायखौ बेयो मा होनो हा थैनाया जोङो होबथा जायो आरोना? उम मा होनो गैया खालामजायो एबा लासै लासैनो जोबलाङो उम हा बिबाङा जे गावसोरनो लाबोनाय गावसोरनि थाखाय थांना थानायनि थाखाय एबा गावसोर मोनसे मोनसे माबा खालामोना जेनेबा दै बोनानै लायो बै दै बोयोबा जोंनि बे हा मोखाङाव फै नानै बे हाया जों जोंनिया गिसि जानो हमगोन आरोना बै गिसि जायो जों माखासे दा आरो आबाद मावनो हाबाय जोङो सुबुं अनजिमा थांनानै थानो हाबाय दै मोनबाय बेफोरबायदिनो जोङो बिफां बिफां लाइफाङा जोंनो बुहुत खामानि होयो जेब्ला बुहुमनिफ्राय बिफां लाइफाङा जोबस्रांगोन अब्ला जोंनि बुहुमाव मा जागोन रानस्राव गोरानरान जागोन आरोना जोङो हां लानोबो मोननाय नङा बार मोननाय नङा। दै मोननाय नङा। दै जानो थाखाय जों आदारा आबाद मावनो हानाय नङा बेफोरबायदि लासै लासैनो गोमालांनो हमगोन आरोना जों जेन'बा जोङो बिफां लाइफां जोंनि गेजेराव एबा जोंनि बुहुमाव गैयाब्ला आरो माखासे हा गिसिखानाय बै हा गिसि खानाया मा होनो हमथानानै थायो आरोना बिफांनि रोदाफोरजों एबा उम दै बानायाव माखासे गिसिखानाय आइ बैसोर हाफोरा मा होनो गोरा जायो। बिसोर हा बै मा होनो बिफांफ्रा बे हा हाखौ बिसोरो मा होनो अरथाबनानै खाबथाबनानै लानाय बायदि जायो आरो ना बिसिनि रोदाफ्रा बेनि थाखायनो
खम जानानै फैयो आरोना बिफां लाइफां थायोब्ला ओ आरो बिदिनो दंबावो आरो बुहुत गोबाङानो दङ बेफोरखौ आङो उनि समाव फोरमायनोसै नोंथां